खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम आंनि हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांजों आं माखासे गोनांथार बाथ्रा
औ नोंथां औ।
नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन हागोन।
औ नोंथाङा मोनसे गोनांथार आयदा समजों लोगोसे खामानि मावनो सोलोंनाय बेनि सोमोन्दै ओ आंनो फोरमायना हो-होनायसै नोंथां।
हागोन हागोन नोंथां हागोन औ। ओ नोंथाङा बिदिबा खोनासंदो।
औ जागोन नोंथां।
औ माने समनि बेसेन ना नोंथां
औ नोंथां।
समनि बेसेन आ आरो बेखौ बुङो समजों लोगोसे जोङो खामानिखौ मावनो सोलों। दा आ बिनि ओंथिया बेनो नोंथां माने जोंहा आ मानसि हिसाबै जोनोम जानाय थैनाय बेबायदिनो लेखा फरायनाय आरो बायदि बायदि खोन्दो। जेरै हाबा जानाय बेफोरबायदिया जोंहा आ समाजाव हिसाबै थांनानै थायो आरो नोंथां। दा आ जाय सुबुङा समजों लोगोसे खामानि मावनो ओ हाया बे सुबुंखौ ओ बुंनाय जायो माने बियो आ समजों फेजेन जाबाय एबा बियो समजों आ खारफानो हायाखै। बे खोथाखौ जोङो बुजिनानै लानो हानाय जायो आरो। दा समजों लोगोसे खामानि मावोब्ला बेनो जाहैबाय आ जोङो समजों लोगोसे जुदि खामानिफोरखौ मावोब्ला सापस हमनानै लाबाय मोन से ओ इगजामा जोंहा आ फरेखा आनजारा लाइफनि आनजादा मोनसे जिउनि आनजाद फैबाय। ओमफ्राय बे आनजादखौ नों मिन्थिखानानैबो जुदि नोङो समजों लोगोसे नोङो नोंनि फरायनाय हुदाखौ बानायनानै लायाब्ला नोङो सम जाथारनोसैयावसो नोङो जुदि बिजाबखौ फरायोब्ला निस्सय नोङो फेल जानोबो हागौ एबा नोङो आनजादाव उथ्रिसारनो हायाबो जानो हागौ। अब्ला बेखौ बुंसिगोन बियो समजों लोगोसे खारफानो हायाखै। दा समजों लोगोसे जों मानो खारफानांगौ नोंथां? अ समा रावखौबो नेया नोंथां। दा समा ओरैबायदि बियो थांदों फैदों। हालो दैलो बेखौ रावबो हमथानो हाया। आरो समनि खाबुखौ जोंसो खावनानै जोंसो दिहुननानै बिनि माबायदि समाव जों मावनांगौ बेखौ जोङो सोलोंनांगोन। दा दोनै आ जोङो मोनसे आ गोदोनि राजाफोरनि सोमोन्दै मोनसे सल' जारिमिनफोरखौ जोङो मिनथियो जेब्ला नेपलियन होननाय सासे सान्त्रि गाहाय एबा राजाया दावहा जानोसै समाव बिथाङा बा मिनिटल' बियो उन जादोंमोन माने बा मिनिट ल' बियो दावहायाव सहैयाखैमोन अब्लानो सान्थ्रि बै सान्थ्रिफोरजों सान्थ्रिफोर दावहाया जागायबाय। अब्ला नेपलियननि सान्थ्रि हान्जाया जेननो गोनां जादों आरो नोंथां। दा बेनि जेननो गोनां जानायनि गुबै खार'ना जाहैबाय नेपलियना सासे सान्थ्रि गाहाय जानानै एबा राजा जानानै बिथाङा समजों लोगोसे खारनो हायासै। बेबायदिनो बियो बे मोनसे दावहायाव जेननो गोनां जादों। दा बेनिफ्राय जों हमनो हायो। आरो बिनिफ्राय जों गोबांथार सोलोंनो हायो, बुजिनो हायो। समजों लोगोसे जोङो खामानिखौ मावाब्ला जोङो
दा समा ओरैबायदि नोंथां बियो बेसेन गोसा। सनानिख्रुइबो दाम गोसासिन होननानै माखासे सान्थौगिरि मेलेमजिबि सुबुंफोरा समखौ बुङो आरो। दा बेखायनो जोङो समजों लोगोसे खामानिखौ मावाब्ला जोंनि थांनानै थानाय समफोराव जोंनि सामफ्रामबोनि जिउ खुंनायाव जोङो आगानफ्रोमबो फेलें जानायखौ जोङो नुगोन। आरो जोङो सानसे समाव समजों लोगोसे जोंनि आखाइयाव लानाय हाबाफारि खामानिफोरखौ मावफुंनो रोङाब्ला सानसे जमो जोङो ओरैबायदि जागोन उन्दाहाजों जोङो जिउ जाफनखौ जोङो हगार हरनो गोनां जागोन। दा समजों लोगोसे खामानि मावनाया आं सानो नोंथां जोंनि जिबनाव बिराद गोनांथि दङ। आरो समजों लोगोसे जोङो खामानिफोरखौ मावनाय जायोबोलासो एबा जोङो समजों लोगोसे जोंनि खामानिफोरखौ मावनो आखाइयाव हाबाफारि लायोब्लासो जोङो जोंनि जिबननि जि ओ हान्थिलांनांगौ सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव हान्थिलांनांगौ बेफोरखौ जोङो मावफुंलांनो हागोन आरो समजों लोगोसे जोङो खारफायोब्लासो समखौ जोङो बेसेन होनानै माबायो नानै जों खामानिफोरखौ खौ मावोब्लासो जोङो जिउआवहाय जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन आं बेखौ सानो आरो नोंथां दा आंनि गुसुङै समजों लोगोसे खामानि मावनायनि सावरायनाया बेनो नोंथां दा नोंथाङा माबा मोनसे आयदानि साव सावरायनो गोनां दङ नामा नोंहा
औ नोंथां नोंथांजों सावरायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांनि बेबायाददि बिबुंथि लाखिनायखौ आङो गोजोननाय मोनदों आसा खालामो नोंथाङा इयुनावबो बेबदिनो मोनसे मोजां मोजां बाथ्रा आंनो फोरमायगोन दा आङो नोंथांनोबो आंनि फारसेनिफ्राय मोनसे जोबोद गोनांथि गोनां बाथ्रा सावरायनो सानदों बे बाथ्रायानो जाबाय समाजाव गोजोननि गोनांथि
औ नों औ
दा नोंथाङा मिथिखागौ गोजोना मा
अ
गोजोनखौ जोंनो मानो नांगौ
औ नोंथां औ
गोजोन होननानै बुङोब्ला सरासनस्रायै जोङो दावराव दावसि गैयै तामिन दावहारि जायो बे खौनो होननानै मिथिनाय जायो बे गोजोननि दारै जोङो गुबुन गुबुन बिथिंफोराव जोङो जौगासार जानो हायो गोजोन थायोब्लासो जौगानाया जायो। गोजोन थायोब्लासो जोंनि सावस्रिया मोजाङै थायो।
औ।
जुदि गोजोन गैयाब्ला जेराव दावहा द आरो दावराव दावसि जायोब्ला बेवहाय जोंनि सावस्रिया मोजाङै जाया।
औ।
जोंनि सावस्रियाव जुदि मोजां नङाब्ला जोङो मोनबो खामानि दामानि मावनो गोसो जायै जायो। जोंनि मेलेमारि साननाय हनायफ्रा गाज्रि जालाङो जायनि जाहोनाव समाजाव जेबो रोखोमनि जौगानाय फैया। मानो होनोब्ला बेबादि गोजोन गैयै थासारियाव रावबो मोजाङै थांनानै थानो लुबैया बेनि थाखाय जोंनो गोजोनखौ जोबोद गोनांथि गोजोनखौ बयबो सुबुंफोरानो हास्थायो गोजोनखौ खौ नागिरनानैनो जोङो गुबुन गुबुन हाबा हुखाफोरबो मावो।
औ।
गोजोन संसार सोलिलांनो थाखायनो जोङो रांखावरि खामायनायखौ नुनो मोनो। बांसिननिफ्राय बांसिन रां आरजियो।
औ।
मा बेनि जाहोनानो जाहैबाय गोजोन लाबोनो थाखाय। बेबादि रांखावरिनि जेंनानि थाखायबो माखासे गोजोन गैयै थासारि सोमजिलाङो। बेनि थाखायनो जानो हागौ रांखावरि बुथ थुमनायावबो सुबुंफोरा जोबोद मुखुब जानानै थायो।
औ नोंथां औ।
दा बेफोर गासैबो ओ जाहोनफोरा
औ।
थोंजोङै गोजोन
बिनि थाखायनो जायो।
औ।
बे गोजोनखौ जोङो बयबो ओ बुहुमाव जेसेबां हादरफोर दं बै हादरफोरानो बेखौ हास्थायो। गुबुन गुबुन हारि माहारि बेफोरनि गेजेराव गोज जोननाय गैयाबा एबा दावराव दावसि जाबाय थायोब्ला बै हारिफोरनि गेजेराव नांलाय नांसि जायोब्ला बेसोरनि गासैनिबो समाजा गोजोननाय गैयै थासारि सोमजियो। गावसोरनि गेजेराव मोनसे मुगैलायनाय नायनो बालायनाय आरो सिगिनाय एबा गिनाय बेफोरबायदि थासारि सोमजियो। जायनि जाहोनाव बिसोरो सावस्रियाव जेंना लाबोयो सावस्रियाव जेंना लाबोनायाव बिसोरनि मेलेमारि जेंना सोमजियो। मेलेमारि जेंना सोमजिनायाव बिसोरो गुबुन गुबुन गाज्रि बिथिंजों आवगायलांनो नागिरो
औ नोंथां औ।
जौगानाया गैया जायो।
औ
बिसोरो खामानि मावनो राहा गैयि जायो एबा खामानि मावनानै गोजोननाय गैयि बेफोरबादि थासारि जालाङो।
औ नोंथां औ।
दा बेफोरनि थाखायनो मुलुगनि गुबुन गुबुन हादरफोरा गोजोनखौ हास्थायदों।
औ
गोजोन गैयि थासारि बेबादि मुलुगनाङै जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ सेथि मुलुग दावहा आरो नै थि मुलुग दावहाखौ जोङो बुंनो नांगोन सेथि मुलुग दावहायाव जोबोद मोनसे मानसि बुथारग्लुंनाय जादोंमोन बेवहाय मोनसे मुलुगनाङैनो माखासे बे हादर आरो गुबुन गंसे हादर बेफोरबादि गाग्लोबलायनाय जादोंमोन। बेफोरबायदि गाग्लोबलायनायाव मुलुगनाङैनो गोबां सानथ्रिफोर बेबादिनो धोन दौलद खहा जादोंमोन।
औ नोंथां औ।
बे दोन दौलद खहा जानाया गोरलै सुफुंजफिननाय बेबायदि नङा
औ नोंथां औ।
मानो होनोब्ला बेयाव सानथ्रि हान्जा लाख लाख बिनिबो बांसिन सानथ्रि हान्जाफोरनि जिउ खहा जादोंमोन बेफोरबायदि जिउ खहा जानायाव बिसोरनि न'खर बिसोरनि फिसा फिसौ बेफोरो आलाय सिलाय जानांदोंमोन आरो
औ।
हादराव गोजोन गैयि थासारि सोमजिदोंमोन। हादरावल' नङा नोंथां बेयो बुहुमनाङैनो मोनसे गोजोननाय गैयै थासारि जादोंमोन। बेनि जाउनाव मोनसे गिख्रंथाव एबा सुबुंफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिलायदोंमोन।
औ नोंथां।
बेनि थाखायनो जिगुजौ नैजि मायथायाव हारिमु आफाद बेखौ दानाय जादोंमोन।
औ।
सिग बेखौ मख'नो गोनांदि जिगुजौ जिब्रै मायथाइनिफ्राय जिगुजौ जिदाइन मायथाइसिम सेथि मुलुग दावहाया जादोंमोन बे हारिमु आफादखौ खौ मानो दानो गोनां जाखो बे हारिमु आफादखौ दानायनि गोनांथियानो जाबाय मुलुगाव गोजोनखौ लाबोनाय गोजोनखौलाय बिसोर धोरोमानो गोनांथि होखो नोंथां बेनि जाहोना जाबाय बिसोरो गोजोनखौ लुबैदों गोजोन गैयैनि थाखायनो हादराव बेसेबांबा साननो गोनां बाथ्रा बे साननो गोनां बाथ्रा